हेलौ नोंथां।
औ। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों। दा ओरैनो मा खालामबाय दं नोंथां?
दे बिदिब्ला ओ मा गोजोन सानजौ गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथांनिसिमबो।
नोंथांनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय।
नोंथाङा ओ आंनि सायाव सोंथि खालामगोन एबा माबाफोर ओ गियान खोन्थाहरगोन बेखौ आं आसा खालामना थाबाय नोंथांनिसिम।
आदसा। दा आं नोंथांनाव सोंनो सानदों। बेफोर बाथ्रायाथ' दा एसे सानथावथावानो बाथ्राया जोंनि दा ससियेल मिडियायाव नै दा गोसारबाय दङ दा बेफोरनि सायाव बोरै बोरै जामारदों बोरै बोरै मादों बेफोरनि सायाव नोंथाङा बिजिरनो हागोन नामा?
ससियेल मिडियायाव गोबां बिदिनो माबा जादों। ओ नोंथाङा माने माबे मोनसेखौ जागायनांगौ बिनि बागै नोंथाङा बुंहरनो हागोन ना?
औ।
औ मा बिनि सायाव ओ फोरमायहरनांगोन नोंथां?
औ नोंथां नोंथां जागोन दे फोरमायनोसै आं। दादि जोंनि दा बर'फोरनि गेजेराव बायदिसिना जाफ्लेबाय थादों आरो खोना खोनानाङिखौ खोनानो मोनबाय थादों दा बेफोरनि जाहोना सोरबादि आरो सोरजोंबा खारनाय सोरजोंबा दोनखारहैनाय थिग बेबादिनो गुबुन गुबुन जायगायाव दोनखानानै जोंनि गुबुन हारिनि सिख्लाफोरा सिख्लाफोरा आरो जोंनि बर' हारिनि बायदि बायदि सुबुंफोरा दा जोंनि गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरजों जुलि जागासिनो दं आरो गोबां मानसियानो दाउसा अमाफोरबायदि देथारजागासिनो दं दा नोंथां बेफोरनि बागै फंनैसो बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। माने जोंहा मोनसे लाइमोन आरो मोनसे जौमोन बैसो थायो। जिथु जोंहा लाइमोन बे लाइमोन समाव जों फ्रायनो ओ गासिबो बुहुमनाङै जों माने मिथिना मोननाय जायो। आरो बे समाव जों गियानखौ लानो हानाय जायो बे समावनो गासैबो गियान सोलोंथाइजों लोगोसे गियानखौबो जों मोननाय जायो
बे लाइमोन समाव नों माबोरै स्ट्रं गावखौनो रैखाथि लाबोनो हागोन खै खैफोदनिफ्राय बेखौबो नों बे लाइमोन समावनो जोङो फोसाबना लानो हायो बेखायनो बे लाइमोन समाव जों गावखौनो ओरैबायदि मोनसे प्रेक्टिसाव लाखिनांगोन जे आंखौ जाहाथे रावबो ओरैनो जेबो खालामनो हाया आरो आंखौ गावबो बिदिनो फरायनाय फरायला बानाय बायदिसिनाबो खालामनो हाया बेखौबो नोंथां औ बे समाव नोंथांनिफ्राय ओ साननो हानाय गोहोखो लाबोनाय हानाय सम बे मोनसे लाइमोन बैसोनि आरो बेनिफ्राय जोंहा लाइमोन नि अनगिहा आ जौमोन बैसो फैयो जुदि नोंथाङा लाइमोन बैसोआवनो नोंथांनि जिउखौ नों सामलायलांनो हाया खैब्ला आर बेखौ ओ जिथु जौमोन बैसो फैयो बे जौमोन बैसो समाव नोंथाङा ओरैबायदि देन्जार माने ओ गोसो अख्रा गासै बो माने नोंथांनियाव ओ जाखांफुयो, बे जाखांफुनाय बे समावनो नोंथाङा जौमोन गोसो समाव जेखौ नांगौ नांथारगौ आरो जेखौ खालामनांगौ खालामथारो। बै समाव सान सनो हायै जायो जौमोन बैसो समाव ओ जेराव हमनानै ला नोंथाङा लायमोन बैसो समाव ओ जेबो ओ जौ सिगारेट, बिरि, गुदका बेफोरबायदि जायामोन नाथाय बै जौमोन बैसो समाव नोंथाङा गोसो हमथानो हाया समाव नोंथाङा सोरनिबा गुबुननिफ्राय सोलोंनानै नोंथांखौ ओ आदोर खालामना लानाय जायो। बै जौमोन बैसो समावनो जि जानांगौ जालाङो बे समाव रावबो हम मिथिस्लाबनो हाया आरो बुजिस्लाबनो हाया औ बेखायनो बे जोंनि जाफ्लेबाय थानाय जाथायनि बागै आं बुंनांगोन, बे जिखिनि जादों बे गावनि ओ जौमोन बैसो समावनो जाजोबदों गासिबो, जेजों थांनाङा बेजों थांदों जेखौ जानाङा बेखौ जादों आरो जेखौ मावनाङा बेखौ मावदों, बेखायनो बे जौमोन बैसो समाव ओ जों माने बुजिस्लाबनो हायैयाव जों गोरोन्थिखौ मावलांबाय थानायखौ गोबां ओ जोंनि बे सियेल मिडियाव नुनो मोनदों ओ जिथु ओ हाबा जाखानायब्लाबो हाबा ओ जायोब्लाबो जों बिसोरनि फारसे ओ गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों आरो बिदिनो नखरनि फारसेबो गोबां दुखु ओ खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनदों, नोंगौ थारैनो जों मानो होनोब्ला जोंनि ओ बे जौमोन बैसोखौ ओ हमथानो हाया आरो लाखिलांनो हायाब्ला बेनो जोंनि मोनसे गोहोम गोग्लै गेलेनाय नांगौ बेनिखायनो जों जि हायो लाइमोन समावनो जोङो मोजां गियानखौ सोलोंना लाथारनांगौ अब्ला जाहाथे जौमोन बैसो समाव जोङो एसेब्लाबो माने राहाखौ मोननो हायो एबा बुजिायो हैनो हायो बेनिफ्राय बा बो बेनिफ्राय बासायनो थाखायनो जोंहा गोबां गियानखौ जोङो लायोमोन बैसो समावनो जोङो जेसे हायो एसे नोंथाङा सोलोंना लानाया गोनांथार आरो बेल' नङा जौमोन बैसोआवबो गोबां सोलायनो हानायखौ जों नुनो मोन्दों नंगौ जिथु लाइमोन समाव जों बाहायनो हायाखै जौमोन समावबो जों बाहायबोनो मोनदों बेखायनो जों जौमोन बैसोखौबो जोङो गाज्रि बुंनो हाया जौमोन बैसो समावबो जों गोबां सोलायनो हायो बिदिनो गावनि रोंगौथि गावनि रैखाथि बेफोरखौ जों नुनो मोनदों बेखायनो जायफा आं सिम गोसो होसारनानै खामानि सोमावलांदों उन जोलै साना लाबासिनो बेफोर गासिबो माने गावनि गावनि आयदायावनो गावनि गोरोन्थियावनो मानो बेफोर गासिखौबो जामब्र'नायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां आरो नोंथाङा बेनि खायाव माबाफोर
आचसा औ दा बेफोरनि बागै मोनसे खोथा बाथ्रा सोंना लानो नोंथाङा दा जुलिफोर जाबाय बबो नामा
औ नोंथां
औ दा नोंथाङा ओरैनो गथ' गथाइ साबैसो दं नोंथां
औ बिदिनो सासेसो दङ आंनिया
अ दा नोंथाङा दे दा फिस्लाना फिसाजो जाखो? औ दा नोंथाङा बे फिसालाखौ फिसालाखौ इयुनाव नोंथाङा दा बे फिसालाखौ लानानै दा माबाफोर सिमां सुदो नामा इयुनाव माबाफोर बानायनायनि चान्स दङ नामा आरो इयुनाव माबाफोर खालामलांनायनि टारगेटफोर दं नामा नोंथां बेखौ एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा?
खाब मोजां हागोन नोंथां नोंथांनि सोंनाय बायदि आं गुवारै फोरमायहरगोन। औ थायो जेब्ला ओ जौमोन बैसो समावनो जोङो जुलि जायो नोंगौ जुलि जाख खांनायनि उनाव जों संसार जालाङो। बिदिनो गथ' गथायाइ मोनलांनाय जायो नंगौ थिग बिदिनो गावनि गथ' गथायाइफोरखौ लानानै मोनसेबाबो इयुननि थाखाय सिमां नुयो जाहाथे सोलोंथाइ मोजां लानानै ओ गावनि फबिसतनि थाखाय माबा मोनसेबाबो ओ राहा मोनहैगोनखौ मोनफ्रोमबो बिमा बिफायानो ओ मिजिं थियो। आरो गथ'नि सायावबो जों फोथांना लाखियो ओ बिदिनो गथ'नि फरायनाय जानाय लोंनायनि फारसे जों जोबोद जोथोन जानांगौ जायो इयुन जोंनिनो इयुन जाहैबाय गथ' गथाया जेराव जों दा गथ' गथायखौ जेरैबायदि अनदों खांदों फेदेरदों आरो जाहोदों लोंहोदों। थिग बिदिनो गथ'खौबो जों मोजां सोलोंथाइ लाहोनानै मोजां साख्रि बायदिसिना ओ लाहोनो हाखांनायनि उनाव ओ जाहाथे न'खर सालायनो हानाय बायदि सोलिलांनो हानाय बायदि उनाव बिमा बिफाखौ ओ नाहैनो हानाय बायदि ओ खैफोद आबोद बेमार आजारफोरनिफ्राय मदद खालामनो हानाय बायदि जों फिसानि सायाव इयुनखौ नुबोदों आरो जाजानो सानो नंगौ जों साफ्रोमबो बिमा बिफाया ओ गाव गावनि गथ'नि सायाव मोजां इयुन मोजां ओ आखल आखु बेफोरखौ मोजां होजानो लुबैयो जाहाथे गाज्रि ओ बारहावा जों जाहाथे बोबथिं लांजाया मोजां बारहावाजों दावबायलांगोन बेफोरखौ साननानै थायो आरो मोजां सोलोंथाइ आरो गियान होनो थाखाय साफ्रोमबो बिमा बिफाया गथ'नि सायाव बोसोन होयो। आरो बे गथ'आनो ज जुदि बिमा बिफानि बाथ्राखौ गनायनानै जुदि सोलिलांनो हायो एबा गनायनानै लायो अब्ला बे थारैनो बे ओ गथ'आबो नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोगोन लोगोसे गावनि सिमांखौ बो जाफुंहोगोन बेखायनो बेफोर गासिबो बिमा बिफा आरो गावनि सायावसो थायो सोनारनाया।
औ
बेखायनो औ आं बुङो नंगौ नियम दानो थाखाय जोंहा गोबां आ बिमा बिफानि फारसे आरो गथ'नि फारसे बेफोर मोननैया जोबोर गोनांथार नोंथां।
औ नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां ओ नों-नों बिथांनिफ्राय ओ बेफोरबायदि ओ गियान आरो कुइसनखौबो मोननानै आं जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेनिखायनो जोंनि बे ओ राय्लायनाय आ हाबाफारिखौ ओ बेखिनियावनो आं लाखिगोनखौ आसा खालामनाय थाबाय नोंथां।
जागोनां बिनि थाखाय रोजा रोजा साफाखर थाबाय नोंथांसिम।